औ खोनादों।
औ अब्ला जों दायो मानि सायाव सावरायबा मोजां जागोन? गोन
अ दायो जोङो बर'नि ओ दोरोङारि ट्रेडिसनेलनि सायाव रायलायोब्ला गाहाम जागोन आरो
औ
औ
अब्ला नोंथाङानो एसे फोरमायना होदो।
औ ओ जोङो बर'नि माने दोरोङारिनि सायाव रायलायनो सानदों बेनि बाहागोआवनो जोङो बर'फोरनि ओ न'खराव फिसिजानाय माखासे जिब जुनारफोरनि सायावनो सुंद'यै सावरायलायनोसै आरो। न'खराव फिसि जानाय जोंनि दोरोङारि ओ जिब जुनार होनोब्लाथाय जोङो गिबियावनो मोसौफोर लाबोनांगोन मोसौ ओमफाय दाउ, अमा बेफोरखौ लाबोनांगोन आरो जोङो बोरमा ओ मोसौ काट त जोंनि मासे माने जोंनि न'खरनि माइनाव होननानै जों बेखौ मोनथिनाय जायो आरो माने मोसौजोंनो जोङो गोदो गोदायनिफ्रायनो आबाद मावनायखौ जागायदों न'खरखौ सामलायदों आरो मोसौनि मोसौनि गेजेरजोंनो जोङो हाल एवो माइ गायो बायदिसिना आबादफोरखौ मावबोयो आरो बेनिखायनो जोङो मोसौखौ ओ फोरबोफोरावबो माने बेखौ सिगांग्रोमान होग्रोनाय जायो आरो
औ
बिनि उनाव आरो जोङो ओ उम बेनि उनाव जों लानो हायो ओ दाउ दाउआबो जोंनि ओ न'खराव फिसानाय मोनसे दोरोङारि ओ जुनार अ दाव खौ जोङो गोदो आलासि फैयोब्ला उम सिगांग्रो बेखौ जोङो ओ बुथारनाय जायो आलासि फैयोब्ला माने गोदोथ' आलासिफ्रा ओ माने बिदि खिथाखानाय खिथाहरखानाय आथिखालनि बायदि रायज्लायलायखानाय बायदि नङामोन नालाय ओम फैनो गोसो जाब्रबबानो माने फैयोमोन आरो माने ओ हरखाबसो माने उम मिथिखायालासिनो फैनाय बेफोरबायदियाव जोंहा दाउफोरा न'फोराव थाखायोमोन बिनि थाखायनो जोंहा सुबिदा बाय दियै सुबि सुबिदा बायदिबो जायोमोन आरो बेदरफोरखौ खुथानो थाखाय मानो होनबा आलासियाथ' आलासि फैब्लाथ' जोंहा जानाय लोंनाय माखासे थाखायो नालाय बेनि उनाव बोरमायाबो जोंनि गाहाय मोनसे ओ फिजाग्रा जुनार जायखौ फिसिनानै जोंनि आइजोफोरा न'खरनि न'खराव ओ न'खर खुंनायाव न'खरखौ एसेबाबो हेफाजाब होनो हादों हादों होननानै आं सानो आरो
औ
बेनि बागै नोंथाङाबो सुंद'यै फोरमायोब्ला गाहाम जागोन आरो जेनेबा जोंनि आइजोफोरा माबायदि फिसियोमोन
फिसिमोन माने आं गोदोनिखौथ' एसां मोनथिला नाथाय दायो बर' आइजोफोरा अमाफोरखौ फिसियो ओमफ्राय दाउफोरखौबो फिसियो
औ
ओमफ्राय बोरमा मोसौ बेफोरखौबो फियो नाथाय बांसिनानो अमा खुरथि जायजै आरो ना आंनि मथेब्ला औ
आथिखालाव अमाया जोंनि समाजाव माबायदि अनसायजादों होननानै नोङो नोंथाङा सानो
उम
अमा बेदरा माने अमाया औ अमाया
औ औ अमा बेदरखौथ' बांसिन मानसिफोरानो जायो जाहैबाय ओमफ्राय माने बैसागुफोर फैबाबो माने अमाफोरखौसो बांसिन जानाय जायो मानसिफोरा
औ औ अह
नों नोंथाङाबो बे अमानि सोमोन्दै एसे फोरमायना होदो।
औ अमायाथ' जोंनि मोनसे जाग्रा मुवा। नालाय बे अमाखौ जोंथ' बयबो जानानै गोजो गोथाव मोनखायो ओ बेखौ आथिखालाव बयबो फिसियो बयबो ओ बांसिनानो फिसियो ओ फिसिनानै आथिखालाव जोंनि आइजोफोराबो ओ ना माखासे दिनै ओ रांखान्थियाव माने जौगानायाव बेजोंनो दिनै दावगालांनो हादों आरो ओ। बेबायदिनो जोङो अमाखौ गोबां ओ सुबुङानो दिनै अनसायबाय जानो मोजां मोनग्रा जाबाय गुबुनफोराबो माने गावसिनिसो होननानै माने बोजबना लानो नागिरनाय बायदि सावगारिखौबो जोङो नुनो मोनो आरो। बेनिखायनो जोङो बेखौ ओ बयबो लाखिबाय थायोब्ला अमा फिसिनायखौ लाखिबाय थायोब्ला मोजां जागोन होननानै बुंनो हायो आरो। उम नोंथांनिसिम आङो मोनसे फिसा सोंथि सोंनो लुबैदों आरो।
औ
आथिखालावथ' गासैबो फरायोब्लाबो लिरो फरायोब्लाबो सोलोंथाइ लायोब्लाबो ओ साख्रि बाख्रिथ' मोनजबाना गासैबो। ओ बिनि थाखाय इयुनाव ओ ओ इयुनाव नोंथाङा बि ओ सोलोंथाइनि गेजेरजों ओ साख्रि बाख्रि नङाब्लाबो बेफोरखौ फिसिनायनि गेजेरजों माबा मोनसे ओ मुलाम्फा मोननो हागोन नामा? बिनि सायाव सुंद'यै बुङोब्ला मोजां।
औ मुलाम्फा मोनगोन मानो मोना जानो जेरै दाउफोरखौ फिसिनानै बा मोसौ बोरमा बेफोरखौ फिसिनानै अमाफोरखौ फिनानैबाबो फैसा खामायनो हागोन ओम नाथाय माथो ओ- अमाफोरखौ बांसिन फिसिनाय जानो जा जागोन माने
औ
नोंथाङालाय जे नोंथाङालाय मा मा ओ जिब जुनार फिसिनो मोजां मोनो
आङोथ' दा आं माने जोंहाथ' न'आव फिसियोआनो अमा अमा फिसियो ओमफ्राय दाउ फिसियो आरो ओ मोसौ फिसियो बेफोरखौ फिसिनायनि गेजेरजों जोंहा मुलाम्फाया बेनोदि एबा मोसौफोरनिफ्राय जोङो ओ गाइखेर मोनजायो मोसौआ जोंनो गाइखेर होयो। फारसेथिं जोंनो बियो माखासे ओ बेखौ फिसिनायनि गेजेरजों जोंहा नांगौ समाव माब्लाबा समाव नांग्रबगौ जायोबा थाखा फैसानि आंखाल जायोब्ला जोंहा मोसौफोर खौबो फाननानै लानो हायो फाननानै बेजों रां खावरि आरजिनो हायो ओ बेफोरबायदिनो दाउ दाथ जोंनि न नयावनो माने थाफ्लेबाय थानाय बयनिबो नखर नखर थाफ्लेबाय थानाय मोनसे जुनार नालाय। जों बेखौबो ए जोंङो माने बयबो फिसिखायो दा बिदिनो जोंहाबो बेखौ फि फिसियो आरो ओमफ्राय नाथाय जोंहा बोरमाखौ फिसिनाय जाया आरो माने जा बोरमा फिसिनो थाखाय मोनसे जायगा नांगौ नालाय गांसो जानाय बोरमा खौ आरो फोथारफोराव गोजानाव लांनो हाया नालाय ओ न'खरावबो माने बेफोरखौ सामलायनो थाखाय माखासे मानसि नांगौ जायो नालाय ओ बिनि थाखाय माने ओ बांद्राय न'खराव सुबुंफ्रा ओह सुबुं अनजिमाया खमनि थाखाय बेखौ माने जोंहा ओ फिनाय जायाख बेरो
औ थाङा जे बुंनो हागोन नामा ओह अमानो अमानो मा मा आदार होनाय बा ओ बांसिन आदार होनाय जायो?
औ अमानोथ' ओरैनो ओ जों जानाय माखासे ओ ओंखाम खालायफोर बेफोरखौ जमा खालामनानै होनाय जायो गुन्दैजों जेराव जोंनि माइनि गुन्दै सौनाय बेजोंहाय लगायनाय जायो बिदि लगायनानैबो होयो आरो खायसेया थास'फोरखौ रुनानैबो होयो खायसे बान्दा कफि बिदिनो माखासे मैगंफोरखौबो रुनानै होयो। ओ आरो बिनि अन गायैबो जोंहा माखासे बर'नि न'खर न'खरथ' बयबो लोंखायो नालाय उम बयबो बांसिनानो लों खायो ओह जेरै जौ मावनाय जौ संनाय बे थाखायो नालाय ओ बे जौ स संनायनि अफ्रि जौ मावनायनि अफ्रिफोरखौबो जोङो माने गुन्दैजों लगायनानै होनानै आदार महरै होनाय जायोमोन आरो। उम ओमफाय आरो नोंथाङा माबा औ दे बुंलाय।
ओमफ्राय बे अमाखौ ओ फानब्ला बेसां बेसांसो फैसा मोननो हायो नोंथाङा एसे फोरमायना होनो हागोन नामा?
दिनो मासेयाव ओ थामजि थामजिबा बेबायदि थांबाय आरो नाथाय आथिखालाव दासान्दि जोङो गासिबो जायगायावनो माने अमानि बेसेनखौ खम जानायखौ नुनो मोनदों माने अमा गथानिखौ आरो गोथांनिखौ नाथाय ओह जेब्ला बु थारमाने फाननाय बेदर बेदरनि दामा नाथाय ओह दासिमबो खमायाखै आरो बारासिनसो जानायखौ जों नुनो मोनदों। औ नोंथाङा ओह बेफोरबायदियै ओ जोंनि ओ समासाव जिब जुनार फिनानै न'खराव जिब जुनार फिसिनानै ओ जानायखौ अमा जेनेबा अमा फिसिनायखौ आरो ओह बे अमा फिसिनायखौ खायसे ओ सुबुंफोरा ओ नासयदों। बिनि सायाव माने गाज्रि होननानै बुंदों आरो खायसेया गारबायबो बिनिखौ फिसिनो थाखाय बिनि सायाव नोंथाङा मा बुंगोन माने
औ ओ जाय सुबुंफोरा बेफोर फिसिनायखौ मोजां मोना बिसोरखौ बेथ बिसोरनि खोथासै
औ औ
औ अब्ला बेखौथ जेबोथ खालामनो हाला
औ औ नंगौ
औ
बे जोंनि मोनसे दोरोङारि खान्थि नालाय ओमफ्राय बेखौ खायसे जोंनि माखासे बे बेयाव मखनो मोनि माखासे खोथा नेमखान्थिफोरखौ जोङो नुबोदों आरो जे अमा फिसिनो मोना अमा फिसिनो गारनाय बेफोरबायदि माखासे जोङो नुनो मोनो मोनदों आरो बेफोरबायदिया जोंना ओ बेफोरखौ गारनाया मोजाङानो मोजां नङा होननानै आं सानो आरो माने गासिखौबो जोङो मावनानै मावनांगौआ जोंनि थाखाय मोजां होननानै आं सानो आरो अमाखौ फिसिया नाथाय अमाखौ ओ बिसोरबायदि सुबुंफ्राबो दिनै जागासिनो आरो जाबाय थानायखौ जों नुनो मोनो दे
उम अब्ला नोंथां दिनैनि बे सावरायनायखौ एसेयावनो फोजोबथनोसै ना औ दे